हेलौ।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङालाय खोनादों आमफाय? अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ
माथो मावगासिनो दं नोंथाङालाय?
आंथ' दा ओरैनोसो दङ।
ए हा नोंथाङा दिनैनि टाइमखौ मा मा मावनानै थां होखो नोंथां? समखौ?
दिनैनि टाइमखौ?
औ
दिनैनि टाइमखौथ' आङो सिखारनायनिफ्राय लानानै आरोना नोंथां
औ औ नोंथां दे फोरमायना होदो एसे।
औ आं सिखारनायनिफाय फार्स्टावनो सिखारनानै हाथाय हुनानै मोखां सुगोरना सुगोरदों आरो नोंथां
औ औ
बेनि उनावहाय जोंनि मावनांगौ हाबा फारिखौ माव-मावनानै मावनायखौबो आं फोरमायहनसै आरो नोंथांनो
ओं दे दे
बेनि उनाव थोरसि सुबाय आङो
थोरसि सुनानै बिदिनो थोरसि सुखांनानै बासन सुखांजोबनानै साहा जानबाय आङो गोदै साहा बेनि उनावहाय साहा लोंखांनानै बिदिनो बायजोआवहाय इदिनो लेथ्रा सिलायावहाय लेथ्रा जानानै थानाय फोरखौहाय आङो सिबस्राङो
आरो सिबस्रांखांनानै जा जोंनि जानायखौहाय जोङो संनानै संखां हिरिखां जोङो जानायखौहाय जायो आरो ओंखाम संनानै
उमह ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो आरो जाखांनानै जोङो बासन बथन सुज्रांजोबो
सुस्रांजोबनायनि उनावहाय इदिनो दसे जिरायनानै आरो जोङो सानसोफुनि जानायखौहाय संफिननाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ सानसुफुनि जानायखौ बिदिनो मोननै मोनथाम ओंख्रि संनानै जायो जोङो
माथो ओंख्रिमोन नोंथां
हा
माथो ओंख्रिमोन
अ ओंख्रियाथ' आङो नारजिजों अमा संदों ओनथां
औ नोंथां गोथावनो माथो आं थाङा
नारजिजों अमा संनानै जाबाय आरो आरो आलु फाजा मोननै मोनथाम जाथारो आरो जोंहा नोंथां
उम उम नंगौ नामा?
औ आरो जाखां इरिखां जाखांनानै सुस्रां सुस्रिं खालामलायबाय बिदिनो मावनांगौ हाबाफारिखौ मावस्रांजोब्बाय आरो मा।
उम उम
औ
बिनि उनाव
खामानि जोबखां होननानै ओरैनो दङ नोंथां ओमफ्राय दा नै मावनो लाबावदों। सिला सिबनाय बेलासिनि नोंथाङालाय दिनै मा मा मावखो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनो नोंथां बिदिनो संनाय जानायानो
अ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा मैगं संखो
औ औ नोंथां आंबो बे नोंनि बायदियानो आरो संनायाव सुनाय बेफोरखौथ' थलाङ
औ
ओंख्रिखौ फोरमायानोसै नोंथां
औ
ओंख्रिया जोंना दालिजों मेवा फाजा
अ
औवा मेवा
औ गोथावनो माथो नोंथांनाबो।
औ नोंथां
आंथ' जाफेरनाय जायाखै दालिजों दालिजों आं मेवाय जाफेरनाय जायाखै नोंथां गोथाव जायो नामा नोंथां?
औ औ द
गोथाव जाथारो नामा नोंथां?
गोथावालाय जासाबो नोंथां।
अ माब्लाबा संनानै जागोन र' आं नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ दासो खोनादों मा होनदोंमोन
अ आरो दा मा मा मा मावगासिनो नोंथाङा होननानै सोंहरदों आरो नोंथांखौ।
अ आङो
औ
नै दगायो फुङाव जि सुनायफोरखौ एसे खनस्रांला बायदोंमोन आं।
औ नंगौ नामा नोंथां
औ खननानै दोनाबो नायनो सुखुयाना गालाय गुजाय‌ लेथ्रा
औ सुस्रांनानै आराम रानोबा खनस्रांनानै दोननो मोजां मोनोना नोंथां
औ औ नोंथां
औ आलाय सिलाय दोनबाथ' जों मोजां नुखाया नालाय मेगना
औ मेगनाबो मोजां मोना गोसोआबो मोजां मोना
औ औ
सापफा खननानै दोनबासो न'फोरा साफा जाबासो खामानियाबो थाब थाब एरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय माथो ओंखामय सावगोन नोंथांमोनल दा हराव
हरावथ' ओंख्रि संनाया दा माबा मा संनाय जागोन होनदों मैथाजों नाखौनो संनोसै नामा होननानै सावरायलायनाय जादों आरो
ना मोनदोंबाय
औ मोनदों नोंथां ना मोनदों नोंथां
बबाव मोनखो नाखौलाय नोंथां?
नाखौथ' जोंहा सेन सानानै मोननाय जादों नोंथां
ए
बुरजाथार मोनदों नोंथां
दैमानि ना
बिदिनो दै बोहैनायनि ना नोंथां
ए मोजां नोंथा मोजांथार बेयो स्र' स्र'नो औ औ
हाग्रानि नाया गोथावसिन जायोना नोंथां
औ नोंथा औ गोथाव जायोना हाग्रानिया मा माथो ना मोनदोंमोन नोंथां
मा होनदों नोंथाङा
मा मा ना मोनदों होनदां
अ मोननायाथ' बेलेग बेलेग ना मोनथारनाय जादों नोंथां इदिनो फार्स्टआवनो बालाबाथियाखौ खिथाग्रोनोसै आंङो बालाबाथिया नास्राय गोरै आरो ना मावा फिथिख्रि आरो मागुर मासे मोननाय जादों आरो नोंथां
ग्लामआमानो मोनदों माथो होमबा नोंथां
मोनदों नोंथां बुरजायानो मोनदों जागोन नोंथां बारगोनसोदां
बा बुरजायानो सानफ्रोमबो मोनजाबाय थायो नामा नोंसा नाखौ?
औ
दाउला दंसोगारो नामा नोंथांमोनाव
दङ नोंथां बिराद दिस्टाबथार
र' बेखौ दाउलाखौ मालाबा जानो थांनांगोन नोंथां
जाफैजागोन नोंथां बाराद्राय दिस थाब गेसेरना होबाय थायोना नोंथां जानोसो गोसो जाखाबाय आंङो गोथाव संना जागोन मालाबा नोंथाङा फैबानो जाबाय। खबर हरनाय जागोन नोंथांखौ दाउआनो दिस्थाब थार जेथिं मानसि
गियाना जुनाद बुस्थु
औ औ। औ औ नंगौ नोंथां। बेलासिनि गाइखेर साहा गोथाव फुदुंना लोंनांसिगोनलै नोंथां। नोंथाङाबो फैन फैनो हागोन लोंनो गोसो जायोबा।
आङो ओ थांथ'ला नामा नोंथां आं।
अ एसे बेस्थ' जागोन नामा नोंथाङा।
बेस्थ' माने दुगैयाखै नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां औ औ माब्लाबा फैनो हागोन। थाङा।
दे सम मोनबानो थांगोन आङो।
औ औ।
औ खोनादों नोंथां।
ओ।
नोंथाङा बिदिबा फैयाबा न'आवनो गोथाव साहा फुदुंना लोंदो खोनादोंना नोंथाङा। खोनाफैयासै नोंथांनिखौ। दे बिदिबा दोनसै।